अह'औ खोनादों खोनादों
त' दायो नोंथाङा मा खालामगासिनो
आङो एसे बिसनायाव गोलांनानै दं बा उन्दुनानै दं
अ थ' नोंथाङा दायो फ्रि ना होमब्ला
औ फ्रियानो
औ अब्ला नोंथाङा ओ दायो फ्रिब्ला जोङो दिनै ओ मोनसे टपिकनि जे ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव बा जोंनि ओनसोलाव ओ माने ओ सुबुंनि सुबुं माहारिनि जिउ खुंनाय राहाया एखे नंगौना नङा बिनि सायाव अब्ला जोङो आङो नोंथांनियाव मोननैसो सोंथि सोंसै जे नोंथांमोननि ओनसोलाव गामि गामियारि नालाय ओ गामियारि नालाय अब्ला माने सुबुंफोरा माबायदि राहायै जिउ खुंबोदों नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा
अ जिउ खुंनाय राहाखौ लानानै आङो बुंफोरथि होनि जों ओ आंथ' जेब्ला आङो कलेज स्टार्ट जायो बा कलेजा जागायो आं आङो रेन्ट ओ हाउसावसो थायो आरो ओ बेयाव आङो टाउनाव थायो आं जेब्ला हलिदे मोनो अब्लासो आं न'वाव फैनाय जायो दा आङो थेवब्लाबो गामि ओनसोलनि उन्दैनिफ्रायनो बेयाव थानायलाय आङो बुंफोरथि होनि
ओ
ओ गामि ओनसोलाव जिउ खुंनाय राहाया मा होनोब्ला ओ जोंना बेनोसै ओ गुबैयै जोंहा आबादाव थाङो आबाद मावनानै जायो गामिनि मानसिफ्रा बा फालांगि खालामनानै सोरबा ना हमनानै सोरबा गोदोर फरायनानै साख्रि मावो सोरबा आरो बेफार गोबां रोखोमनि ओ जोङो जिउ खुंनाय राहा लामाखौ जों नुनो मोनो गामियाव थासेयावबो दा ओ गुबैयै जोंनि गामिनि ओ बा जोंनि गामिनिल' नङा जिखुनु गामियाव जों नुनो मोनो गामिनि थासारिफोरखौ खौ जे सासे मानसिया जेब्ला खैफोदाव गोग्लैयो गामिनि मोनफ्रोमबो बा न'फ्रोमबो सुबुङानो हेफाजाब होलायनानै मदद होलायनानै अनज्लायनानै नाथाय गामिफोराव ओ आरो बिनि अनगायैबो जेब्ला सासे मानसिया ओ न' लुनायाव बा न'खर फैसा बा रांनि गोनांथि जायो मानसिफोरा मदद होज्लायो आरो बेफोरनि गेजेरजोंनो सासे मानसिया जिउ खुंनायाव ओ एसे इजि जालाङोबा ओ मोजाङै मावनानै आरो नख'रखौ खुंनो हायो दा ओ सासे मानसिया ओ जेब्ला आबाद मावो आबाद मावनानै बियो आबादखौ ओ आल लागोन ओ गाव गाय मावख'नो हायाब्ला हाजिरा होगोन थिखा होगोन आरो बेयो आबादखौ फोथांनानै लाखिगोन जेब्ला हानायनि सम फैयो बेखौनो आरोबाव हारसिङा हायिनि गुबुनफोरखौ लाफानानै बा सावरि होनानै बा ओ हाजिरा थिखाा होनानै एसेबाबो रांखौ इनभेस्ट खालामनानै बिसोरो मा खालामो ओ गावनि मोननो गोनां फिथाइखौ बिसोरो मोनो आरो बेजोंनो बिसोरो जिउखौ खुङो लोगोसे ओ आबादनि आबादनि अनगायैबो आरो गोबां नुनो मोनो जेरैहाय ना हमनाय ओ आरो बिथिं बेफार फालांगि खालामनाय ना हमनायखौथ' नोंथाङा मिथिखायो हागौ गामि ओनसोलाव जोबोद सिख्लाफोरा बा ओ हौवाफोरानो जे सारनानै सोरबा ना स्वट होनानै बा सोरबा मेसिनजों दै सारनानै आरो सोरबा सोरबा फुख्रियाव गावनो ना फिसिनानै बिसोरो हमनानै फाननानै जायो बेफोरखौ जों नुनो मोनो।
औ नोंगौ नोंथां।
लोगोसे आरो आबाद माव ओ आबादनि अनगायैबो ना हमनायनि अनगायैबो जों बे फार फालांगिखौ खामनानै खामनाय नुनो मोनो। ओ आङो ओ सासे उदालगुरिनि जानानै ओ आङो आं बुंनो सानो जे जोंनि गामि खाथियाव आ आम्बागाव होननाय मोनसे सक दोङो बे सकाव ओ आं गोबां रोखोमनि बेफार खामनायखौ नुनो मोनो। लोग-लोगोसे ओ जोंनिनो आदाया ओ जिं अमा दानग्रा
आ बेयाव आं नुनो मोनबाय अमाखौ बिसोरो ओरैबायसा ओ लाब मोनो मोनदाननानै अमाखौ आ सासे मानसिनिफ्राय एसे खम दामाव बायनानै लाबगोन उम सान्ना ला सासे मानसिनिफ्राय नैजि रोजायाव अमा गोद्दोर बायना लाबबाय दा बे अमाखौनो जेब्ला जोङो दाननानै फानो दाननानै फानोब्ला आ गो सिगाङाव ब्रैजौहालागै थांनायमोन। ब्रैजौ कि जिहै दा बे ब्रैजौ कि जि निफ्राय दायो थामजौल' जाबाय अब्लाबो जोङो लाब मोननायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेल' नङा जों गामि ओनसोलाव माइ आबादफोरखौबो फाननाय फालांगि खालामनायफोरखौ नुनो मोनो दा आं नोंथांनि सोंनो सानो जे नोंथांनि ओनसोलाव बा नोंथांनि गामियाव ओ सासे मानसिया जिउ खुंनो बा न'खर खुंनो मा मा मावनायखौ नोंथाङा नुनो मोनदों?
अ नोंथां ओ नोंथांनि सोंथिसिम मोम ओ गोजोननाय थाथोंसै माने औ जोंनि ओनसोलावबो नोंथां बुंलांनाय बायदिनो ओ सुबुं माहारिफोरा बिदिनो ओ आबाद मावनानै फालांगि खालामनानै जुनार फिसिनानै बा नाफोर हमनानै बिफोरबायदि गोबां रोखोमनि ओ मा होनगोन? हाबाफोरखौ मावनानै ओ जिउ खुंबोदों। जेरै आं बुंनो था ओ बुंनोसै जे ओ गामियारि ओनसो सोल नालाय बे गामियारि ओनसोलखाय गुदि जिउ खुंनाय राहायानो जादों आबाद। बे आबादानो ओ जोंनि माने ओनसोलनि सुबुं माहारिफोरनि माने जियानो जा जोंनि ओनसोलनिल' नङा नोंथांमोननि ओनसोलनिबो बा सोरनिबा बेलेगनि ओन सोलनि गासैनिबो थाखाय गामियाव थाग्रा सुबुं साफ्रोमबोनि थाखाय गुदि जिउ जिउ खुंनाय राहायानो आबादानो जाना फैयो दा औ। दा बियाव जोङो ओ नायनो थाङोब्ला आबादाव जे माइ आबादखौनो माने गासिबो मावफ्रामजोबनाय जायो। बे माइ आबादावनो जोङो दैज्लाङाव मावनानै बोसोरसेनि ओंखामखौ माने ओ दिहुननायखौ नुनो मोनो आरोना ओमफ्राय औ ओमफ्राय बे ओ आबादा बिथर जाया ओमफ्राय बिनि अनगाबो मेगं थाइगंनि आबाद जेरै लेस्रा कबि ओ फान्थाव आलु बेफोरबायदि गायनानै माने न'आवथ' जाखायो ओमफ्राय बेनि अन गा बेफार फालांगि खालामनायखौ जोंनि ओनसोलफोरथिं नुनो मोनो आरोना। ओमफ्राय औ ओमफ्राय फालांगि होनना बुङोब्ला थ' ओ मेगं थाइगंल' ओ थालिरफोरबो मैगं थाइगंल' जाया आरो बिनि अनगा जाबावो नाफोरनि फालांगि बेफार फालांगि नाफोरनि जुनारफोरनि बेफार फालांगि बेफोरबायदिबो जोंनि ओनसोलथिं नुनो मोनो आरो। जेरै नाफोरनि होनना बुंङोब्ला फुख्रि गेदेर गेदेरफोर जावना दिनो जोंनि ओनसोलफोरथिं ओ दोननाय दंङ बेफोराव ओ नाफोर फिनानै जोङो बेफोरोनिफ्रायनो ओ नाफोरखौ बोख'नानै जेब्ला फैसाफोर नांगौ जायो अब्ला बिनिफ्राय फाननानै माने फैसा रां खामानायखौबो जोंङो नुनो मोनदों आरो। ना गोबां मानसिआनो ओमफ्राय औ बिनि अन दा जुनारफोर जेरै दाउ अमा मोसौ बोरमा बेफोरबायदि गामि नालाय गामियावथ' बेफोरबायदि फिखायो। होमबा बेफोरखौनो फियो फिनानै माने ओ जेब्ला न'खराव गोनांथि फैसानि गोनांथिफोर जायो। अब्ला बेफोरखौ फानब्रबनानै ओ फैसा रां रांफोरखौ मोननायखौ नुनो मोनो आरो ना। बुरजा बुरजा रां मोननायखौ नुनो मोनो ओमफ्राय औ ओमफ्राय बेनि अनगा माने दाउफोर फिसियो दाउफोराथ' जोङो न'फोरावनो जायो ओमफ्राय बिनिफ्रायबो फिसिनायखौ नुनो मोनो आरो फाननायखौबो नुनो मोनो आरो। ओमफ्राय ओ नोंथां बुंलांनाय बायदिनो माने गामियारि ओनसोल नालाय गामियारि ओनसोलावथ' जेनेबा सोरबा दुखु खैफोद जाबा गासिबो गामिनि सुबुङानो जमा जमा फैनानै बेखौ नायस'नायफोरखौ बिदिखौ नुनो मोनो आरो माने नुनो मोनो आरो बे गामि।
औ औ
साख्रिफोरबो मावनाय दंसै
औ औ
जोंनि ओनसोलथिं नुनो मोनो आरो दा ओ जुनारफोरखौ फिसिनानै न'आवल' जायो। ना माय औ हेलौ हेलौ